औ खोनादोना नोंथाङा
हेलौ औ खोनादों
अ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय बर'फोरा ओ फोरबोखौ जेनेब्ला नङा होमबा बर'फ्रादि ओ फोरबो खुङो जेनेबा बर'फ्रा मोनबा फोरबोदों जेनबा बैसागो फोरबो का थि फोरबो लोगोसे आमथिसुवा फोरबो आघोन फोरबो आरो मागो फोरबो नङा होमबा बिनिनो बा बिदिनो जों जों होमबा दिनै बैसागोनि सायाव नोंथांजों एसे सावरायनोमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना? औ औ बैसागो होननानै बुङोब्लाथ' जों बैसागोखो मोननै बाहागोआव जोङो रानो नुवा होमबा नोंथां। जेरै मोसौ बैसागो आरो जेरै मानसि बैसागो मोसौ बैसागो होनानै बुङोब्ला जोङो सैद दाननि जोबथा सानखालि जोङो ओ मोसौखौ जोङो दैमा दैसायाव लांनानै जोङो थुखि हैैनाय जायो नङा होमबा आरो मोसौखौ थुखैनायनि सिगां जों मोसौनियाव फथा फोनगोन मोसौनियाव हांगार फोननानै जों मा रंजानायजों लोगोसे जोङो मोसौफोरखौ दुब्लि फारसे होलांनानै जोङो दैमा दैसायाव थुखेयो आरो नङा होमबा नोंथां बेनि उनाव जोङो मोसौखौ थु खैखांनानै जोङो ओ दुब्लि फोथाराव हगारनानै होयो। बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ जोङो मोनाबिलि समाव खानानैहै न'आव गलियाव खायो नवा होमबा बेनिफ्राय जोङो ओ मोसौ खौ फु-फुजा होनानै जोङो मोसौफोरनि दोनदाल बा दुरुंफोरखौ जोङो सोलायनानै होजोबो आरो। गोदान माने गोदान बिसोरबो गोदान बिसोनोबो हाग्रा दुरुं होनाय जायो आरो। मानोना बर'फ्रा मिथिंगाखौ सिबिनानै मोजां मोनो नवा होमबा बैसागोआबो जोंनि मिथिंगाजोंनो सोमोन्दो दङ'। बैसागोआनो जोंनि बर'नि बयनिख्रुइबो आंगो फोरबो होननानै बुंब्लाबो मानो बर'नि गि फोरबो नवा होमबा ओ जायखौ जों एंगारनानै हाया। जेरै ओ जों मोनाबिलि समाव जोङो ए मिथिंगानिफ्राय मोननाय एक्स' बिता बिलाइ जेरै ओ दिंखिया बिदिनो सजना बिलाइ बिदिनो थास' बिलाइ माने गोबां गासैखौबो बिलाइखौ एकस' एक बिता बिलाइखौ जोङो खांथिंनानै जोङो गोखा गोखै ओंख्रिखौ जायो आरो। सोरबा अमा बेदरजों सोरबा दाउ बेदरजों बिदिनो निरामिस सोरबा निरामिसजों बिदिनो जों संनानै जायो आरो मोनाबिलियाव गोखा गोखै गोखा गोखै जानायनि गाहाइ जाहोन जाहोनानो जाबाय बर माने ओ जोंनियाव बेमार आजार सानाय सुनायफोरा गैया जायो होननानै जोंहा फोथायनाय दं। दं आरो जोंनि आबै आबौमोननिफ्रायनो जोङो जाबोनायखौ नुदों आरो दिनैसिम बर'फ्रा गोखा गोखैखौ गावनो जायो आरो। अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो लुबैदों जेरै बैसागोखौहाय नोंसोरनि थिं जेनेबा मोसौ थुखैखांनायनि उनाव से थारिखनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बोरैहाय फालियो? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ जागोन।
औ।
औ जोंनिजोंथ' माने ओ ओरैबायदि जायो गिबियावनो आं बुंनो सानदों माने फोरबो आरो। मोनसे हारिनि गेजेरावनो बा मोनसे राव राय इरायग्रा सुबुंफोरनि गेजेरावनो माब्लाबा गोजान गोजान थालाय नि जाहोनाव एसे एनै सोलाय सोल' जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? खोनादोंना?
होलाय
औ खोनादों।
औ माने एसे एनै औ एसे एनै सोलाय सोल' जानायखौ नुनो मोनो आरो माब्लाबा आ सोरनियाबा खोनादों आंथ' खोनायो माने माब्लाबा ओ बैसाग दाननि से थारिख हा लासैसो गोखा होखैजानाय ओ सो बेयाव आरो सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि गोखा गोखै जानाय बेफोरबायदि एसे एनै सोलाय सोल'खौ नुनो मोनो आरो नङा होनबा दा जोंनि ओनसोलनिखौ जुदि बुङोब्ला ओ जिहेथु जों मोनबोदों बेयाव जोंनिया गिबियावनो ओम गोखा गोखैखौहाय सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जानाय जायो आरो
औ
ओमफ्राय बेनिफ्राय सैथ्र' दाननिफ्राय जोबथा गोखा गोखै जानायनिफ्राय जागायनानै अखानायै से थारिखनिफ्राय बैसागनि से थारिक बा गोदान बोसोर जाथ' हाब्बायना ओ बे गोदान बोसोराव जोंनिया बेबायदिनो फुं ओ समावहाय नख नखरनि आइजोफोरा गोथारै दुगैस्रां लोबस्रां ओ न'नि बाथौखौ खुलुमस्रांनाय -
ओ बेनिफ्राय न'फोरखौ फोसाबस्रांनाय ओ गेदेरफोर खौ खुलुमनाय उन्दैफोराबो ओ उन्दैफोरनो अननाय होनाय बैफोरबायदि बे फुं समावनो जायो आरो ओ खुलुमनायजों लोगोसेनो बाथौआव बाथि सावस्राां मोना आलारि बाथि
औ
औ बे आलारि बाथि सावबाय ओमफ्राय बिनि ओ उननिफ्राय माने बे सानखालिनिफ्रायनो ओ नखर नखर मागिलायनाय बा ज' ज' ओंखारनानै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाइ गासैबो ओ ज' ज' यै ओंखारलायनानै सोरनियावबा मागिनाय ओ रंज जालायनाय लोंनाय जानाय बेफोरबायदिया सोलियो आरो ओमफ्राय जोंनिया माबायो समाजाव दानानै लानाय बा मा होनगोन बेखौ खौ माने फोथायो आरो जेनेबा ओ बैसाग दाननि से थारिखावहाय जोंनिया खालि ओ न'खर न'ख खर मागियोब्लाबो जौ लोंनाय ओ बा जानाय बेबायदिखौ ओ खालामो ओमफ्राय बेनि अनगायै जौ लोंनाय हाबनानै ओ जौ लोंनाय ओ बा सोरनियावबा माबा खाजि जाहैनाय बेफोरनि अनगायै फैसा हरनाय माइरं हरनाय बेखौहाय से थारिखावहाय खालामनाय जाया आरो औ ओ गिबि सानखालि नालाय औ गिबि सानखालि नाला लाय बेयाव खालि ओ जौ लोंनाय बा खाजिफोर जानाय बेबायदिया जायो ओ ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ अब्लाबो मागिलायनाया थाखायो आरो जेनेबा खा खाम सिफुं सेरजा बैफोर बर'फोरनि जिहेथु दोरोङारि दामजुफोर बैखौ लानानै औ मोसानाय रंजानाय मेथाइ खननानै ओमफ्राय बिनि अखाना यै निफ्रायसो जोंनिया माबाफोर मागियोब्ला जेनेबा माब्लाबा बियो फैसाबो जानो हानाय बबेबा न'खरा फैसाफोर गैयाब्ला माइरंबो हरनो हानाय बा सोरहाबा माइरंबो गैयाब्ला न'ख खराव जे मैगं थाइगंफोर दं बेफोरखौ एसे एनै हरनाय औ औ
गोरोबफ्लेनाया जायो आरो आथिखालाव नङा होमबा नोंथां ओ बैसागोखौ जेनेबा गासिबो बर'फोरानो सिबियो नालाय गासै सायेदथिंबो जेनबा नायोब्ला जोंनि बैसागुआ गोरोब फ्लेनायानो नोंथाङा बुंदों जोंबा से थारिखाव जेनेबा गाव गायनि उन्दै फोरखौ बोर सारस्रिनाय गेदेरखौ खुलुमनाय नङा होमबा बिदि बोर होनाय लानाया जोङो बाथौ थानसालियाव खालामगोन आरो ब बेयावबो नोङो गावनि बिमा बिफानि बिबै बबौ माने बैसोगोराफोरखौ जोङो खुलुमनाया बे थारिकखालि जायो आरो बिदिनो जोङो दुइ थारिकनिफ्राय जोङो गामियाव रंजायो बा गामि ओनसोलनि खाथि खाथि गामिफोराव थांनानै जोङो बर'नि दामनाय देनाय खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ लानानै जों रंजाहैनायखौ जों गोदो उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों आरो दाबो जोंनि ओनसोलाव बिदिखौ खालामबाय थायो आरो नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो जोंनि बैस बैसागुआ जोंनि आंगो बयनिबो आरो बेयाव बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जोङो एक टारिकनिफ्राय दुइ टारिकनिफ्राय जोंहा मोसानानै जोङो बिदिनो मागिगोन बिनिफ्राय जोबथा सानखालि सय टारिक खाद टारिक फोराव जोङो गामियाव फैनानै गामियाव लासखौ रंजानाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो जि गरसे गरनै रां मोनबोदों बेखौ जोङो ओ साननैसोनि उनाव थानानै जोङो माइरंफोरखौ फाननानै जोङो बेजों जों बेदर बिदिनो जौ एसे एनै बायनानै लोंनानै जानानै जोङो रंजानायखौ जोङो। नुनो मोनो आरो गोदोनिफ्रायनो बिदिनो जोङो बैसागोआव जोङो। जौ एसे एनैखौ साफ्रोमबो लोङाबाबो जेनेबा एसे एनै बोराइ गाहाय लाद। जायफ बैसो गेदेर आरो जायफ्रा बैसो एसे रानाय बिथांमोना। जौखौ एसे एनैखौ जोङो लोंबोनायखौ जों नुदो आरो गोदोनिफ्रायनो। आरो जौखौ जोङो। जौ लोंबानो जौ लोंबासो बैसागो जागो बियो नङा जौआ जोंनि। थाखाय देहानि हानि नङा होमबा जों जौ रोङाबाबो जों बैसागु। फोरबोखौ फालिनो हायो। आथिखालावथ' जोङो जौगाबाय बैसागोआथ' गोदो मास मोनसे लागि थायोमोन। होनो नङा होमबा बैसागो दान मोनसेयानो बैसागो जायोमोन्नो गोदो। नाथाय आदिखालावथ' समजों खारफानो गोनां जाबाय मानसिफोरा नङा होमबा दिनै जोङो। बैसागोखौ। बिदि फालिला बिदिनो गेप्स थायो आरो माने जौस्रां लेभेलाव दिनै बैसागोखौ लाना फै दिनै। बिदिनो फोथारावबो जोङो बैसागोखौ मोसाहोयो नङा होमबा आथिखालाव। जेरै बैसागो। बबेबा बबेबा गामियाव बैसागो मोसानाय थानायफोरखौ जोङो हांख्राय हरनानै जोङो लांदां फोथाराव मोसाह होयो। नङा होमबा।
नंगौ।
औ। औ बिनिफ्राय जोङो बिथांमोननो प्राइज। होगोन जेनेबा जायफ्रा मोजां मोसाखावनो हादों बिथांमोननो जोङो फार्स्ट प्राइज सेकेण्ड प्राइज। बेनिफ्राय थार्द प्राइज बिदि प्राइस होनाय जायो आरो जेरै त्रिस हाजार बिस हाजार बिदिनो दस हाजार जायफोरा मोजां मोसा गावनो हा राइस होनाय जायो आरो। बे बरनि दामनाय लुनायाव दामनाय देनाय मुसा माने बेरखांजोबनांगोन गाननाय जोमनाय। नाया नङा होमबा नोंथां? जेरै आइजोफोरा दखना गाननांगोन फालि फास्रा फालि लानांगोन आरो ब्लाउस गोजानांगोन थि बिदि हौवासाफोराबो गामसा गोथां फालि ओ फालि आस्रानि फालि बेनिफ्राय गस्ला गुफुर गाननांगोन। आरो बरनि दामनाय देनाय खाम सिफुं जथा सेरजा आरो गं गोना लोगोसे थख्रा बेफोरखौ बैसागुआव कम्पिटिसनाव बाहायनायाव जोङो लानांगोन आरो होमबासो बिनि बैसागु बादायलायनाया आबुं महर मोनगोन आरो। खोनादों ना नोंथां? नङा औ जों बिदि खालामनायखौ जों आथिखालाव नुयो आरो अब्ला समाबो लावबाय जोंहा साबरायखौ बेखौनो फोजोबथनोसै नामा नोंथां गोजोन्थों नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ एसेनोसै।